औ नों हेल'
हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ
औ दा नोंथाङा फ्रि ना?
औ नोंथां फ्रियानो दंथ'यो आं
औ औ आं एसे आयदानि सायाव नोंथांजों दसे सम सावरायनो नागिरदोंमोन हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
हेल'
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन। खोनादोंना?
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
औ औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ आदायानो जाहैबाय थेनानै दोन नाय आदार माने जों मा मा आदारखौ थेनानै जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा बेनि फारसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंहा थिनानै जानाय आदार होनोब्लाथ' जोंनि बर' सुबुंफोरखौ लानानै आं बुंनोसै
औ
जोंनि बर' सुबुंफोरा माने गोदोनिफ्रायनो थिनानै जाबोदों बा आदारफोरखौ दोनथुमनानै जाबोदों आरो जोंनि ओ बो खायफा खायफा मैगंफोरखौ माने बोथोर लायै बोथोरसो मोननाय जायो गाैबो बोथोराव जोङो मोननाय जाया आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोदो समनिफ्रायनो माने जोंनि बर'फोरा मैहुर खालामनानै जायोमोन। गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बिसोरो मैहुर खालामोमोन आरो। औ बे समावबो माने बिसोरो मा खालामो बैफोर मैहुराव मोनबोनाय बेदरफोरखौ बेदर फिसाफोरखौ बिसोरो न'आव लाबोनानै गासैखौबो जाजोबनो हायाब्ला बेखौ फोराननानै दोनो आरो बेबायदिनो फोराननानै बेखौ दोनथुमनाय जायो आरो इयुनाव बेखौ उनाव जागोन होननानै दोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे नानि बिथिङावबो जोङो बुंनो हायो नानि बिथिङावबो जोंङो माने नाफोरखौ ओ हमना लाबोखांनानै गोबां नाखौ गोबां मोनोब्ला फिसा फिसा नाफोरखौ नाफाम देनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
नाखौ फोरानना लाखांनानै बेबायदिनो नाफाम देनानै दोननायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो माने जोङो गोबां मुवा बेसादफोरखौनो जोंनि बर'फोरा थिनानै जाबोदों जेरैहाय जोङो मैगं थाइगंनि बिथिङाव बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो। जेरै मुला मुला गोरान आरो लाइ गुनन्द्रु बेफोरखौबो माने जोंनि बर'फोरा थिनानै जाबोदों आरो बेबायदिनो गोबां उम बेगर फिथाइ महरफोर जेरै माइफोरखौबो जों बुंनो हायो सबायाइ बेसर सिबिंआनो जा बेफोरखौ जोङो माने मोनसे बोथोर बोथोराव मावनानै बेखौ दोनथुमनाय जायो आरो बेनि फिथाइफोरखौ मोनोब्ला बे इयुनाव जानो थाखाय दोननाय जायो आरो जेरै माइखौबो बोसोर समाव गायबाय गायखांनायनि उनाव बेखौ इयुनाव जानो होननानै दोननाय जायो आरो बेसर सिबिं बायदि बिफोरखौबो बिदिनो खालामनाय जायो आरो जोंहा मुला आरो लाइफोरनि बिथिङावबो जोङो बोथोर गासैबो बोथोर बोथोराव बेखौबो मोननाय जाया बेनिखायनो बेखौ मा खालामो गिबियाव माने जि बोथोराव फोनाय जायोबा बेखौ आबादखौ खालामनाय जायो बे बोथोराव बिनि मुला बेदरफोरखौ ओह हाना ला ओ गोबा गोबा हानानै बेखौ माने फोराननानै दोनो आरो उनाव जानो होननानै
बोथोर समाव बोथोर समाव बेखौ जाबाय जाखांनायनि उनाव बेखौ माने इयुन इयुनाव जानो होननानै बेखौ फोराननानै मोजां फोराननानै बेखौ ओ खयामबा बायदि प्लास्टिकफोराव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो। गोदोनिफ्रायनो बेफोरो सोलिबोदों आरो दाबो बेखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो लाइफोरखौबो बेबायदिनो खालामनायखौ नुनो मोनो लाइ बिलाइफोरखौ आरो बिदिनो जोंहा बेबायदिनो थिनानै जानायफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो जोङो नुनो मोनदों आरो बर' फोरफोरखौ ना बेदरनि बिथिङावबो बेबायदिनो ओ नाखौबो जोङो गिबियाव हमनानै लाबोसिगोन हमना लाबोखांनायनि उनाव फिसा फिसा नाफोरखौ फोराननानै लायो आरो फोराननानै लानायनि उनाव बेखौ माने नाफाम बानायनाय फोरफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनो आरो ना बेदरखौबो बेबायदिनो आरो जोङो न'आव फिसिनाय अमा बायदिफोरखौबो जोङो माने ओ गोदोनि समावथ' माने आलासि दुमसि फैयोब्ला माने न'नि अमाखौनो सिथारनाय बेफोरबायदि ओ नुनो मोनोमोन अब्लानिया जाजोबनो हायाब्ला बेखौ इयुनाव बा उनाव जानो होननानै फोराननानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरखौ थिनानै जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ नोंथाङा थिनानै जानाय आदारनि सायाव जेरैहाय ओ नाफाम नाफामखौ माबायदि थिनानै जायो बा नाफामखौ माबायदि बानायो बेनि सोमोन्दै एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा मिथियोब्ला फोरमायनो हागोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां एसे आंबो मोनथिया नङा मोनथियो नाफामखौ माने माबायदि दोनो माने उन्दैनि फानो खोनाबोदों नुबोदों बुंजायो आरो एसे गामि ओनसोल नालाय जोङो सिगांग्रो नाखौ बिदिनो मालाबा समाव बुरजा मोनथारो नङा होनबा।
औ औ।
बे बुरजा मोननाय नाखौ जानो हानायखिनिखौ जानाय समाव जाबाय ओमफ्राय माखासेखौ हाय खौ माने फोरानना दोनो आरो फिसा फिसा ना बायदिसि सिना बिदिनो मिलायनानै। ओमफ्राय फोराननायनि उनाव बेखौ जेब्ला मोजाङै रानो
ओम
अब्ला माने जोङो उनाव नाफाम देनाय देनानै बै थिग आंथ' औवा हसिङाव दोननाय नुदोंमोन आङो दा आथिखालाव बे भयाम बा बायदिसिना माबायाव दोनो आरो
औ।
औ खोनानाय बायदिब्ला नाफामा बयनिख्रुइ गोथावसिन जायो होनो जे औवा हासोंनिया
औ औ।
औ जों नुबोदों आरो औ
ओं
औ माने ना गोरानखौ इदिनो देनानै उवालाव देबाय देनानै बेयाव खायफाखौ बै थास थारा थास बिथराइ औ खाय फाखौ बिखौ होनाय नुयो।
ओं।
बेखो होनानै मोजां देनानै माने औवा हासुङाव दोननाय नुयोमोन आरो।
औ।
औ औवासुंआव दोनबा गोथावसिन जायोनो। बिदि सिगांनि बोराय बोरै आबै आबौमोनखो माने बुंनाय खोनायोमोन। आरो नंगौबो नङा नङा मोनजादोंबो जोङो मोनजाया नङा। गामि ओनसोल नालाय औ। बेबायदिनो दा बे अ-अमा आलासि फैबा बुथारो माबायो होनना बुंबाय नोंथाङा।
औ।
नोंगौ बिदिनो दाउ जा अमा जा जि खुनु आरो माने सिगांनि समावथ आरो बेबायदि बाजार मायबा मायबि खमानोमोन
ओम।
बायनाबो जानो हाया बेनिखायनो नफोरावनो फिसियोमोन बुरजानो। बयबो औ इदिनो जानो हानाय खौ जाबाय जानो हायैखौ फुरानना दोनबाय उननि समाव जागोन होननानै थिनानै दोनो आरो। मालाबा समाव जेबो गैयि जाबाथाय जागोन होननानै।
औ।
औ बेबायदि बिदिनो मुलानि खोथा होनदोंमोन नोंथाङा।
औ।
मुला गोरान औ मुलाखौ गोबा गोबा हानानै फोरानना दोननाय
ओम।
औ नुबोदों जोंबो नुवा नङा फोरानना दोनोमोन। दोननानै अनला ओंख्रिजों होफानानै जानायखौ नुदों। मालाबा सबाय ओंख्रियाव होनानै संनायखो नुदों।
ओं
औ नुबोदोंबो जाबोदोंबो। मोजांबो नाङो जानानै बेबायदिनो बुस्थुखौ।
औ
ओमफ्राय दा नोंनि माइ जेनेबा माइखौबो जों बोथोराव बोथोरनि समाव बेखौ गायबाय गायनानै उननि समाव जानो थाखाय थिनानै दोनो जोङो।
औ
औ बेबायदिनो मैगं थाइगंनिबो माखासे सिगांनि दिनाव नुयोमोन आरो थेनानै दोननाय ओइ मा औ नारजि नारजिखौ फोराननानै दोनो उननि समाव जानो थाखाय।
उम
ओमफ्राय जोङो खुम्ब्राफोरखोबो नुदोंमोन जोगुनार इफोरखोबो नुदोंमोन।
ओं ओं
किन्टु आथिखालाव थ' सानफ्रामबो मोननाय नोसै सिगां बिदि मोनामोन सिगांनि समाव। बेबो बोथोराव जायो आरो बोथोर जोबनाय लोगो लोगो गोमायो बेबो बेखौनो थिनानै दोनना उननि समाव बै अमा गोरान जोगोनार इफोरखौ अमा गोरानजों जायो। खुमब्रा बोरायखौ इफोरजों जानाय नुदोंमोन।
औ औ
औ जोंनि थिनानै दोननाय ओंख्रि बेफोरखौनो बुंजायो आरो जोंनि बर'नि
उम
औ नोंथाङा गोबां बुंलांबाय। थिग बेबायदिनो
ओ नोंगौ नोंथां नोंथाङा बेबायदिनो फोरमायलांबाय। ओ जोंहा
नोंथाङा नाफामखौ माबायदि बानायो बेनि सोमोन्दैबो गुवारै बेखेवनानै होलांबाय जोंहा आं खोनानाय बायदिबा माने ओ नाफाम बानायनायाव बे ओ औवानि हासुं सायाव माने जिगाब माथुनानै बेयाव हाथप्ला बा हांगार होयो होननानै आं खोनानो मोन्दों। आं माने नुवाखै आरो बेखौ मानि थाखाय होयो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ बेखो थ' होनायनि आं जोंनिथिं नुवाखै होनबा बो जोंनिथिं बेलेग होयो। होबाबो माने खोथाया जाहैबाय जे बेयाव एम्फु जायिनि थाखाय।
अ अ अ
औ औ माने एम्फु जायिनि थाखाय नस्थ' माने गाज्रि जायैनि थाखाय। बेखौ बाहायनायनो बाहायोमोन आरो सिगांनि बोराय बुरै
औ माने बे हाथफ्ला बा हांगारा माने खारै जायो नालाय बिनिखाय आरो अब्लानिया एम्फौआ बेयावहाय जानो हानाय नङा।
औ औ नंगौ नोंथां औ दे गोबां खोथा नोंथांनिफ्राय आंबो मिथिबाय।
औ
औ जोंहा समाबो जानानै फैबाय
औ
बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै। दे ओं दे साबायखर। उम।